हेलौ
अह खोनादों
औ
खोनाबाय खोनाबायन'?
औ खोनाला
अ अब्ला जोंङो दायो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै उम मोजांङै खोनायाखै नां था नांथाबो खोनादों दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो
दालाय
खोनाबाय दायो मोजां
ए औ दे रायलायदो
उम दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै जों रायलायगोन दे हुम दैज्लां बोथोर होननानै मोजां खोनाया खोनाया जादों हेलौ
आंनिखो ना? औ औ
आंनिखो खोनादों ना?
उ नोंनिखौ मोजां खोनादों।
आंनिखौ खोनादों ने? उम उम दे दैज्लां दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा बे औ दे दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंफोर मिथिनो हायो जि जि मान्थाव बांसिन अखा फैयो खेथि खालामो आरो बेनो जाबाय जाय बे जुन जुलाइ आगषट बे मासखौहाय जों दैज्लां बोथोर होननानै हमना लायो। जेरै जों हा बार' मास जोङो बार' मासनि मादाव बे बा दसनि बे मोनथाम मासखौहाय मानस मासखौहाय जोङो दैज्लां बोथोर होननानै हमना लानो हायो आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां गरम जायो। दैज्लां बोथोराव आरो गोबां बेबायदिनो अखाबो फैयो अखा फैनायजों लोगोसे गोबां दैफोरबो बाना जायो आरो बेबायदिनो दुब्लिफोरावबो दै बिराद थायो आरो ना। नाफोरबो बिराद मोननो हायो बे दैज्लां बोथोराव आरो दैज्लां बोथोरानो मोनसे उम आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे ओ नेनानै थानाय मोन मोनसे बोथोर होनना बुंनांगोन जोङो कारन बे दैज्लां बोथोरावनो बांसिन मानसिफोरा माइनि खेथि खालामो माइनि नि आबादखौ मावो। आरो जेराव ओ बे मेसेङाव मेसेङाव नायनो थाङोब्ला गोजां बोथोराव नायनो थाङोब्ला जों बिबायदि एसेबां बेबायदि माइनि खेथिखौ खालामनायखौ नुनो मोना नाथाय नाथायबा किसुमान दैखौ बोना नै दायनमा बेबायदि होनानै दैखौ बोनानै बेबायदि खेथि खालाम नाथायबा ओरैनो आजै आजौ मोननिफ्रायनो बिब बेफोर गैयि मा होनो दैनि मटर सिस्टेम गैयिनि सिगांनिफ्रायनो मानसिफोरा बेबायदि दैज्लां बोथोरखौ खेथि खालामनाय बोथोर हिसाबै हमनानै लाना फैखादोंखा ओ जोंहा दैज्लां बो थोराव गोबां बेबायदिनो दंफां लाइफांफोरा रोदोमो आरो जोंनि बिफां लाइफांफोरा बिराद गोथां गोथां बेबायदि बिलाइ थायो आरो मोजां जायो गोग्गो जायो आरो हाग्राफोरबो गोबां रज'नो हायो आरो बे दैज्लां बो थोरा मा होनो अखा फैयोब्ला जोंफोरो ओ बेबायदिनो नाफोरबो हमनो थाङो बै माबा सारिथिंङा जाल होननानै बुङो बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मा मा होनना बुङो मिथिया जोंबो मोजाङै ना ना थायबा जों बेखौ सारिथिंङा हाजार होननानै बुङो जे अख जेब जेब फैबाय थायोब्ला बेखौ दैसा बाना एसे फैनायाव जिं जिंहै साबानो बेबायदि नाखौ मोननो हायो आरो दा दैज्लां बोथोरनि बिसय आं नोंनोबो होनो थाखाय सानबाय नोंथाङाबो बाहाय बुंनो हागोन बिनि उनाव आरोबाव नोङो आंनोबो होफिननो हागोन बे समखौहाय आं नोंनो होग्रोनाय जाबाय दे।
नंगौ नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि जेफोर बा थ्राखौ बुंबाय थारैनो बेफोर गाससिबो नंगौ आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोर जोङो जिनै दाननि मादाव जोङो मोननै बेबायदि बोथोरफोर मोनो बे बोथोरफोर जाबाय मेसें बोथोर एबा गोजां बोथोर आरो मोनसेया जाबाय दैज्लां बोथोर आरो जायखौ गरम बोथोर होननानै जों मिथियो। दायो बे दैज्लां बोथोरखौ लानानै बे समावहाय जोङो सावरा नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंलांबाय दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंगौ बेफोर गासिबो सैथो। बे दैज्लां बोथोरखौ बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जेरै नों बिथाङा बुंनाय बायदि जुन दाननिफ्राय लानानै आगष्ट दानहालागै जों बुंनो हायो। बियो आरो बेखिनि दानावनो जोंनि आबादारिफोरा गोबांथार बेबायदिनो आबादफोर मावनो हायो जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि बर'फोराथ' गुबै थांना थानायनि राहाया राहा होननानै बुङोब्लाथ' आबादानो। आरो बे आबादानो जाहैबाय जेरैहाय माइ गायनाय आरो बे माइ गायनानैनो जोंनि बर'फोरा थांनानै दङ। आरो माइ गायनानै जोंनि बर'फोरा बेबायदि जाब आरो बे माइ गायनाय बा माइखौ जोङो दैज्लांनि अनगायै मबेबा मोनसे बोथोर मेसें बा मबेबा मोनसे बोथोराव जोङो बेबायदि गायनो हाया। नाथाय जों गायनो हायो माइखौहाय दैज्लां बोथ जेराव दा बे दैज्लां बोथोराव जिहेथु जोङो माइ गायनायनि बेयावहाय जोङो जोंनि मेसेंआव जानो गोनां बा गोजां बोथोराव जानो गोनांखौ नैबे दैज्लां बोथोरावहाय जोङो माइ गायनानै जोङो बुथुमनो बुथुमनानै लानो हायो। जेरै माइ गायनायावहाय नांगौबायदि अखा आरो सान्दुं बेफोरखौ नांगौ जायो। जेरै नांगौ बेबायदि बोथोरजों गोरोबनाय आरो माखासे ओ गोबांथार आबादफोर मावनाय जायो बे दैज्लां बोथोराव जेरैहाय दायो जोङो मोननो हायो माइ खेथिनि अनगायै बेबो बेबायदिनो मैगं थाइगं दायोथ' दैज्लां बोथोर फोरला जिंखा आरो बेबायदिनो सबाय बिमाफोर केेरेला लाव बंगाफोर आरो बेबायदिनो थास'फोर गुबुन गुबुन रोखोम नि बे दैज्लां बोथोराव जोङो मोननो हायो माइनि अनगायै आरो बे बेजोंनो लोगोसे जोङो फिथाइ सामथाइ हिसाबै नैबे दैज्लां बोथोर बोथोराव जोङो मोननो हायो जेरै खान्थाल थाइजौ आरो लिसु बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोर जोङो नैबे दै दैज्लां बोथोरावहाय मोननो हा यो आरो नैबे दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा गरम जायो। जायनि थाखाय गोबां समाव जोंङो माब्लाबा समाव गरमजों बेबायदि सैनो हाया बेबायदि जानो गोनां जायो आरो नैबे दैज्लां बोथोराव जोंङो बे गरमनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिफां सायहाफोराव जिरायनानै -
सायहा फोराव
बेबायदि थायो बेजोंनो लोगोसे जोंङो थायोब्ला बे याव थान्दा खालामनो थाखाय जोंङो जि कारेन्ट जों सालाय दों बेफोरखौ जो लानानै जोंनि देहाफोरखौ जोंङो थांन्दा खालामनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो गोबांथार अखा जानो हानायनि जाहोनाव ओ दह'ला जायगाफोरावहाय दैबानाफोर जानाय जोंङो नुनो मोनो, आरो गोबांथार दैबाना न'फोर बुखार जानाय रो दैनाय बायदि खस्थ' खालाम नांना
उम
आरो थायो। ओ सिटिफोराव बेबायदि गोबांथार इन्डास्ट्रियानो जा माबा मोनसे फेक टरिसफोर आरोबा बिल्डिंफोर बेफोरो गोबां बांबाय आरो बेफोरबायदि बांनायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव बेबायदि अखाफोर एसे फैयोब्लानो दैबाना जानानै बेबायदि लोमलानाय आरो लोमनानै बेबायदि गोबां थार बेबायदि खहा जानायफोर जोंङो बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो नैबे दैज्लां बोथोरावहाय जोंङो ओ माब्लाबा जोंङो मोजांबो मोनो दैज्लां बोथोर आबादफोरनि थाखाय आरो माब्लाबा समाव मानसि हिसाबै जोंङो दै ज्लां बोथोरखौ गरमखाय जोंङो सहायनो हाया जोंङो मोनो। अब्लाबो जोंङो बुंनांगोन बा जोंङो सहायनो हानांगोन जे बियो मोनसे जोंनि फैखानाय बोथोर आरो बेखौ जोंङो सहायनोनो नांखागोन गरमानो जा दै बानायानो जा ओ अब्लाबो जोंङो माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो जोंङो सैनोथ' जोंङो नांखागोन जों मोनथिनो हायो दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां आरो बे बोथोरा मा बे समाव नोंथांङा बुंनो हागोन
उम मोजां गोबां बेबायदि मोजां मोजां पन्सिफोरखौ बाथ्राफोरखौ नोंथांङा बुंबाय जोबोद बे नंगौ बाथ्रा दै दैजलां बोथोराव मा मा जायो मा फिथाइ सामथायाइ मोनजायो मोनजाया मा मा खेथि जायो बेनि बिसयबो नोंथांङा मोजांङैनो बुंबाय बेनि थाखायनो थैनबाद होदों। नोंगौ लोगोसे आरो जों दैज्लां बोथोरखौ मिथिनो मोनो सबनिस्राय गोलाव मोनसे दिन बियो दै दैज्लां बोथोराबो मानो होनोब्ला एकदम फुंङावनो बे सोरांङो आरो ओ खोमसिनायाबो बहुद गोबावदों खोमसियो नैफोरबायदि। जेरै सारिथासोआवनो जोंङो स्रां जानायखौ मोननो हायो। फुंनि सारिथा आरो बिथिं जोंङो मोना मोनाबाथाय जोंङो नै सयथाबाबो सान हाबनायखौ जोंङो नुवा बेबायदिनो खोब गोलौ दिन आरो हरा खोब गुसुं आरो बे दैज्लां बोथोराव बेबायदि जायो। आरो नंगौ फिथाइ सामथायाइ हिसाबै होनोब्ला जि बाथ्राफोरखौ नोंथांङा बुंलांखा हांजोबबाय खान्थाल, थाइजौनि आनारसनि बोथोर लोगोसे बेबायदिनो लिथुगुर फोरनिबो बो थोर बेबायदि गोबां फिथाइ सामथाइ मोनजायो। थालिरफोराबो बिराद मोनो दायो। नैबे मोनसे समायाव आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोरा एकदम माने ओ फेन लाबाय थानो गोनां जायो आरो मानसिफोरा बेबायदि फांखाफोर लानानै थानो गोनां जायो गरमनि थाखाय आरो सानदुंङाआबो बांसिन गोसा जायो बे दैज्लां बोथोरावनो। आरो जोङो दायो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै जोंफोरो मिथिबाय दैज्लां बोथोर माखौ बुङो आरो दैज्लां बोथोराव मा मा खामानि मावो दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाइ जायो बेफोरनि बाथ्राखौ जों मिथिबाय। आरो नोंथाङा आंजों बे टपिकखौ मोजाङै रायलायनो थाखाय नोंथांखौ बे समाव हामबाय होनना बुंदों। अब्ला जोङो जोंनि बे रायज्लायनाय समखौ बे समावनो दोन्थसै नामा होननानै आं सानबाय आरो?